हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेल' नोंथां?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
हेल'
खोनादोंना नोंथां?
थां
औ ओ खुलुमबाय नोंथां।
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ खुलुमबाय दे।
औ।
औ।
ओ नोंथांनो आं फ-फनहरनाय औ नोंथांनो फन आं फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय मा
औ औ खोनादों दे।
नोंथां औ नोंथांनो आं फनहरनाय जाहोनानो जाहैबाय मा ओ जोंनि जा रंजालि
औ खोनादों दे नोंथां खोनादों। औ दे। बिदिबा
बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांनाव माने फंनैसो बाथ्रा सोंनो होननानै ओ हरनाय जादों आरो। खोनादोंना नोंथां?
हेल' नोंथां
औ
हेल' नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
उम उम खोनादों दे।
ओ नोंथांनो आं फनहरनाय जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि जा रंजालि बैसागु बिनि सोमोन्दै माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै आं हरनाय जादों आरो नोंथां। औ ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय रंजालि बै सागुखौहाय ओ गिबि
बैसागुनि सोमोन्दै साव रायनि आरोना।
औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय रंजालि बैसागुखौहाय गिबिनिफाय लानानै जोबजासिम माबोरै ओ मा आदब खायदाजोंहाय खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जागोन दे दे सोंनो हागोन
अ
नोंथाङा ओं औ
हो
दे